हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों
नोंथांजों बे समाव फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आङो जोंनि बर समाज एबा बर सुबुंफोरनि जाग्रा आदार जेरै ना नाफोरनि सोमोन्दै आं नोंथां जों रायलायनो सानदों नोंथांजों सावरायनो हागोन ना नाफोरनि सोमोन्दै? जाय जेनेबा गोदो जोङो गोबां रोखोमनि नाफो फोर मोनोमोन बिलोफोराव जेराव जेराव जेराव जेराव दंग दं बे दंगफोरावनो जोङो गोबां रोखोमनि गासै रोखोमनि ना फोरखौ मोनोमोन खिन्थु जोङो बे नाफोरखौ दायो मोननो थांलिया एबा गोदोनि बायदि जेरै दसे सम एबा ओ एसेल समनि गेजेरावनो जोङो उम जाय ना ना होनोबाथ ना जोंनि गावालियाव थाग्रा ना जेरै ना ना नास्राय गोरि फिथिख्रि बालाबाथियाफोरखौ जोङो एसे समनि गेजेराव बा खा थि खालानि बिलोफ्रावनो मोनोमोन नालाय नोंथां नाथाय बे नाफोर खौ जोङो दायो मोननो थांलिया आरोना मोनो मोननाया खिन्थु मोनोब्लाबो इसिबां बुरजा एबा एभेलेबेल जों बेबायदि मोननो थांलिया गोदोथ जेनेबा जाग्रा आ दार हिसाबै नाफोरखौ जों जानोसो बायोमोन गोदोनि समाव जेब्ला जों ओन न्दै ओन्दैमोन बे समाव जोङो नाफोरखौ एसे एसे ससे जेनेबा खनसे खननैबा जाय बिलो फिसा फिसाफ्रावनो जोङो नाफोर खौ मोनोमोन जोंङो बे आमदामि एबा एबेल लेबेल मोननायनि जावनो जोङो बे नाफोरखौ गोदोयो जामुंबो जे जेनेबा खाजा बायदि मोनामोन आरो नाथाय दानि दिनावहाय बेफोर बुस्थुफ्राबो मोननो थांलिया माखासे नाफोरखौ थ जोङो दायो मोननोनो मोनला होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा जेरैहाय ना सल ना बारलिफोरखौथ जोङो जोंनियाव जेनेबा बिलोफोरबो गैया नालाय नोंथां बिलो गैयैनि जाउनाव नों जोंङो दायो बे ना बार्लि ना सल बेफोरबायदि मोननो थाङै नाव ना उसुमैयफोरखौ जों मोननो थांलिया नाथाय नुना नाथाय दानि दानि दिनाव जोङो बेफोर हाग्रानि एबा बिलो दंग'नि सागरनि ना फोरखौ मोनाब्लाबो जोङो न'नि फख्रिफोराव फिसिनाय जेरैहाय ना कमलखाद
औ।
ना रौ
औ।
बेफोरबायदि नाफोरखौ मोनो आरो ओमफाय आरो बेफोर नाफोरखौ जानानै जोंनि देहाया एबा स्ट्रं जानायफोरखौ जों नुनो मोनो बा ओमफाय खुसियाफोरखौथ' जायफोरा ल' प्रेसार एबा थै गैया जायफोरा बेरामि बे बेरामिफोरा जेनेबा थैनि आंखालाव जानाय सुबुंफोरा बे खुसियाफोरखौ जायोब्ला जोङो गोग्गोयै एबा सावस्रि गोनां गुफुं देहाखौ लानानै थांनानै थानो हानायखौ ओरैनो नोंथां मोननि थिंजाय दायो मा मा नाफोर मोनो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनसो फोरमायनानै होन हागोन नामा?
औ औ दा आङो नोंथांनो आं बेखौसो बुंग्रोनो सानदों जे नोंथाङा बुंदों आ गोदोनि दिनाव आ जाइफ्रा देहा सावस्रिया मोजां नङा आ ना जाबा एसे देहा सावस्रिया मोजां जायो नोंथाङा बे बाथ्राखौ बुं दा आं बेनि सायावनो एसे बुंग्रोनोसै। औ गोदोनि दिनाव जोंङो फुख्रिनि नाफोराव बिदिनो नों खमलखाद गास्राकाद बाहु जों बेफोरखौ आगारनायखौ जों नुखायो गोदोनिफ्रायनो हो दा गोदोनि समाव जोंनाव बेफोरबायदि जों फखखि बेयाव आगारायनायाव जोंङो माखासे आ नानि आदार होनाय जाया होबाबो जों लकेलनि ओ‌ ओरैनो गुन्दै थालेर बिलाइ ओ बै था सोमलि ओ मा होनो बेखौ ओ थासुमदि थेथाखौ जोङो होयोमोन आरो नानि थाखाय आदार महरै नङा होमबा?
औ नोंथां औ आरो जुखामफोरबो होयोना नोंथां?
केलि हिसाबै जोङो बेफोरखौ होयोमोन आरो सिगांनि समाव ओ खिन्थु जोंङो दा नुयो ओ माखासे माखासे जायगाफ्राव एबा जोंनि जायगाफ्रावनो जोंङो नुयो माखासे बैफोर लकेलनि आदार होआलासिनो नानो मोनसे ओ ओरै केमिकेलजों बानायनाय मोनसे ओ आदार मोनसे दङ बेखौसो जों होन नाय नुसै आरो जायखौ जों नानि दाना होनो बेफोर आदारखौस होयो आरो ओ जायनि थाखाय नायाव जोंङो ओ केमिकेलजोंसो बानायजानाय बा आदारखौसो होखायो जिहेथु नायावबो नांगौ बायदिनो जोंङो भिटामिन मोनो ला दानि जुगाव
ओ आरो लोगोसे ओ नोंथाङा जोंनि एरियायाव सोंदों जोंनि ओनसोलाव सोंदों मा मा ना मोनो होननानै। जोंथिंबो बेफोरबायाददियनो जेखौ जों नास्राय ना गोरि ना बालाबाथि थुरि हाग्रानि ना हिसाबै आरो ओ ओमफफ्राय ओ बेफोर बेफोरबायदि नाखौनो जोंथिंबो मोनो आरो। नाथाय नोंथां बुंनाय बायदिनो जाबाय जोंनिसिबो सिगांनि समाव जोङो नाखौ गोबां मोनोमोन दानि जुगाव जोङो नाफोरखौ मोनबाबो बांद्राय मोनला आरो मोनबाबो दानि जु जुगाव नायानो ना गिदिरखौनो मोननो थां थांला जोंनि साइ जोंनि ओनसोलावबो मानो होनना बुङोबा आ सिगांनि समाव आ गोबां बिलोफोर दङमोन
आ इदिनो गोबां गिदिर गिदिर बिलोफोर थायोमोन सिगांनि समाव नाथाय दानि जुगाव बैफोर बिलोफोराबो
फोराबो गैला आरो
मानो होनना बुङोबा आ दानि मुगायाव आ टेकनिकेल मुगा जाबाइ नालाइ आ मा मानो होनोबा बिलोफोरखौ गावबा गावनि बिलोफोरखौ मानो होनबा हा फबनानै बिस रो माखासे गायग्रा आबाद थिलिसो
औ नोंथां औ
थांला ना थानो जायगा गैला बा ना गिदिर थानो जायगा ना जायगा नांगौबा जोंनो बिलो गिदिर नांगौ जायो अब्लासो ना गिदिरा थायो बे ओ दै फिसायाव ना गिदिरा थाया बे माबलाबाबो जानो हाया बेनिखायनो बिलोफोर गैयिनि थाखायनो बेफोरबायदि बिलोफोर गैयिनि थाखायनो ओ जोङो माखासे ना सल ना बामि बैफोरखौ जोङो नुनो मोनला आरो जोंनि ओनसोलावबो दा ओ ओरैनोथ' जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदि फिसा फिसा नाफोरखौ मोनो ओ दैमा साफ्राव बेफोरबायदिनो आरो दा नोंथाङा आरो माबाफोर बुंबावगोन? सोमोन्दै बुंनो हागोन
जोंनिथिगजायबो बिदिनो ना फिथिख्रि, ना मावा बेफोरबायदिखौल' नुनो मोनसै आरो दै दैमा बिलो गैयिनि जाहोनावनो गोबां मानसिफोरानो दैनि जाय नाफोर थानो थाखाय दै लामा दंग' दंला बेफोराव हा थिक यो गिदिर गिदिर न' बिल्डिं बेफोरबायदि लुनायनि जाहोनावनो नानि अनजिमाया दोन दि खमायलांबोनो हमबाय जायनि जाउनाव जोंनि बर'फोर नि सुबुं माहारिफोरनि बर' सुबुं माहारिफोरनि जाग्रा आदार जायना बे नाया गोबां खमायलांनो हमनायखौ आं बे समाव नुनो मोनो
औ औ औ
गोबां जायगायावनो बेलेग जेनेबा जाय बिलो गैयै जायगा बे बिलो गैयैफ्रावथ' बिदि ना फिथिख्रि ना बा बालाबाथियानि अनगा बेलेग नाखौथ' नुनो मोनखायाना नोंथां
औ औ औ औ औ
आरो जेनेबा फख्रिफोर थायोबाबो जों बे फख्रियावहाय केमिकेल गोनां बा आदार आदार होनानै बा थाब देरनायनि मुलि बेफोरबायदि होनानै फेदेरनाय दसे समनि गेजेरावनो देरनाय बेफोरबायदिखौसो गिदिर गिदिर टाउन सहराव फाननानै गोदानानै गोदानानै जानाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो
औ औ नंगौ नंगौ।
बेफोरखौ जानानै जोंनि देहाया जेनेबा गिदिर गिदिर बेराम बिदिखौ गिदिर गिदिर बेराम जेरै केन्सार बेराम माबा मासि बेराम बरफआव होनाय फाउदार मेडिसिन बेफोरबायदि होनाय नाखौ जानानै बेराम आरो खहा जानायखौबो नुनो मोनो आरो माखासे जेनेबा केमिकेल बाहायनानै जानाय बेफोरबायदि ना फोरनि थाखाय आरो नाथाय जोंनि गावालिया एबा गामियारियाव फाय हाग्रा बंग्रानि सेर सेर बोहैनाय बिलोफोरावहाय मोननाय ना फिथिख्रि नास्राय गोरि ना सल थेंगोना मागुरफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव बोलो एबा माखासे नाफोर बारलि आरो सिंगिफोरखौ जायोबाथ' मागुरफोरखौ जायोबाथ' थै जायो होननानैबो आं मिथियो आरो नों
औ औ औ
आरो माखासे जेनेबा ना दा जेरै मा होनगोन बिदै गोनांफोर ना मावा
औ
ना फिथिख्रिफोराबो मैथाफोरजों सङोबा एबा गोथाव जानाय बो एबा ओंखाम जानो हानायबो नुनो मोनो ओमफाय आरो बेलेगथिं बेलेग एबा गोजान गामि बेलेग एबा गोजान टाउन सहरावथ' जोङो बेफोरबायदि लकेलिटियाव मोननाय नाखौ बाहायनायखौ नुनो मोना खिन्थु जोंनि गामियाव जोङो बिदिनो लकेलै मोननाय लकेलाव दसे समनि गेजेराव गुरनानै लायब्रबनो हानाय बेफोरबायदि ना बाहायनायखौ नुनो मोनो। ना हामबाथ' गोबां रोखोम ना दंखायोनाा नोंथां जाय नाया माखासे जेनेबा बेराम जेरै जोङो जन्दिसफोर जायोब्ला जोङो खामरेंगाफोरजों मैथा बांगाल मैथा बांगालफोरजों जायोब्ला आरो बेमार हामहोनाय बेमार हामहोनायखौबो नुयो आरो।
औ औ औ।
नाथाय माखासे नायाबो खहाबो जायो जानाया खिन्थु बेमारफोर जाबा जोङो माखासे लिमोननाय जेरै ना ना मागुर, ना बारलिफोरा माखासे माखासे सुबुंनियाव खहाबो लाबोयो लाबोनाया खिन्थु ओरैनोबा ल' प्रेसार फोर गोनां थै खम गोनांफोरा बिद दि नाखौ जायोब्ला मुलाम्फा जायो आरो सावस्रिया गोग्गोयै थानायखौ नुनो मोनो। होमबा दायो नोंथां जोंहा समनिबो आंखाल
औ औ ओ ओमबा बेखिनियाव नोंथांनिफ्राय माखासे ओ नानि सोमोन्दै मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय ओ बे समाव नोंथाङा आंनो बेखिनिखौ फोरमायनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।
ओं गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।